ओ
गैला ओन्थां
औ खोनादों नोंथां।
ए मा मा खालामदों नोंथाङा दा?
आङो ओरैनो उन्दुना दं नोंथां।
ए आं माबा मोनसे मोजां खौरांसो लाना फैदोंमोनलै बिजनेस फोरनि नोंथां। नोंथाङासो दा रायलायनो सोलाबगोन्ना सोलाबा?
सोलाबगोन दे‌ मानो सोलाबा जानो।
नोंथांनाव नो नोंथाङा मा बिजनेसखौ साबसिन मोजां मोनोथाय दा?
बिजनेस होनना बुङोबाथ' दाउफोरनिफोरानो मोजां दाउ अमाफोरनियानो।
दाउ अमाफोरनि ना? नोंथाङा थ दा बे जेबो खेथि सेथि मावथ'आ खैदा ना
मावथ'वाखै मावथ'नायालाय।
होमबा नोंथांजों इदि दाउ अमानि बिजनेस खालामनो सानदोंमोन आं माने सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन।
हागोन दे सावरायजागोन। बिजनेस होनना बु हो मा होनदों?
नोंथाङाबोथ' ओरैसो थायोना दा ओंखायनो बिजनेसफोर मावनो सावरायहरनो नागिरदों आरो
औ दाथ' आङो ओरैनो फरायनायाबो जोबनानै दं आरोने इनिखायनो‌ आं ओरैनो दंथ'यो आरो सावराय जागोन दे।
ओंखायथ' नोंथांखौ बिजिनेसफोर मावगोन नामा होनना सोंहरदोंमोन आरो बिदिनो दाउ अमाफोरनिनो
आं बेफोरखौनो सानगासिनो दं उनावर' लासैनो मावनोसै बिज निसा बिजनेस होनना बुङोब्लाथ' जोङो दाउफोरखौ इदिनो इदिनो फार्म खालामनानै इदिनो जों बेलेग एसे गोजा इदिनो न'आव जेसे हायो एसे फिसिनानै आरो ना जाहाथे न'आव बिदिनो फिनो हायाबाबो मालायफोरनि एसे गामि बेफोरनि खाथि खालायाव एसे दाम खमनि नागिरना लायनानै जोङो माबायाव बिदिनो गोजान एसे गोजान जायगायाव जे जे जायगायाव दाम गोसा दं गोसा बे जायगायाव जोङो लांबा बिराद मुलाम्फा आरोना। जोंनि थाखाय आरो जेरै अमा फाराम मोन दा‌ मा होनो
दाउ दाउजों अमाजों इसोर मोन्नैखौनो खामसै नामा बिजनेसखौ नोंथां?
औ खालामजागोन दे‌।
अ' होमबा जेरै अमा दाउफथ' लकेल दाउफथ' दामथार जायोना दा।
औ दाथ' लकेल दाउआबो बिराद लकेल दाउआआबो सेरसेयावनो ब्रैजौ बाजौसो जाखायो। आरो अमाया बो थ' सेरसेयावनो बिदिनो ब्रैजौ बाजौ द'जौआ जाखा जाखायो सेरसे
उम एसे मोननैआ साबसिन दाना बिजनेसानो दा?
औ जे जोङो ज माबा बिजनेस खालामेनबा जों गिबियनो अमा फ्राम खुलिना होनना लानांगोन गिदिरनो।
अमा औ। अमा फार्म खुलिना लाखांनानै जोङो बेयाव अमाफोरखौ जेसे हायो एसे फिसाफोरखौ माबानांगोन जेरै बे फिसाफोरा आरो फिसा खौ लाबोनानै दोननोसै आरो बे फिसाफोरा जेरै बारायबाथाय बिदिनो देरबाथाय एसे बुन्दिफोरखौ जों बिदिनो जोलै होनांगोन। जोलै होबायथाय बिनि फिसाफोरखौ जोङो फार्स्टआव लाखिनानै आरोबाव फेदेरबावनांगोन।
अमा फिसाफोरखौथ' हाथाय बाजार लोंथां अमा फिसाफोरखौथ' हा हाथ हाथाय बाजारफोरनिफ्रायो बाराय लाबोनांगोन ना नोंथां?
औ फास्टाव खाथायबा जोंनि बे बायना लाबोददों मानै माथामसो ओमफ्राय बिनि उनाव न'आवनो जोलै होनानै न'आवनो बारायहोदो नोंबा फिसाफोरखौ फाननो गोसोबा फाननो फाननो गोसो गैयाबा फेदेरनानै फानदो आरो ना बेफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा आरोना।
उम।
आरो दखान सोरबा सोरबाथ' बिदिनो दानि जुगावथ' बांसिन दख'ना दख दखानफोरबो होयो बिदिनो बिजनेस बेफोरबो बिजनेस जेरै बेले जायायाव दाम खमनि लायनानै जोंनि बे जायगाथ' बिराद दाम गोसा गोसा ना बेले जायगायाव दाम खमनि लायबाय। बे जायगायाव दाम गोसा गोसानि फानबायखौ बिराद मुलाम्फा आरोना बेफोरबायदि
ए अ अमा जानाय आदार बेफोरबायदि माइरंखौबो स माइखौ बिदिनो मिला लांनानै सहैनानै गुन्दै खान्नायखौ अमानो अमानो बिदिनो थास'फोर रुलाबायायनानै अमानो थाब थाब' देरो आरोना नोंथां?
औ जे सिगांथ' जोंथ' मा ओ इदिनो जोंथ' बिदिनो माइ गायो बे माइखौथ' जोङो बिदिनो माबा बाख्रिफोराव सोनानै दोनो बे बाख्रिनिफ्राय नांगौखिनिखौ जों हानसिगोन हानखांनानै बेखौ जों सान्दुंङाव फोरानसिगोन आरोना। ओ रानासिम जों बेल बेल थाय होनानै मोजां फोरानो आरोना ओमफ्राय बे मोजां रानबाथाय जों बेखौ माबायाव ओ मिसिनो माबायाव लांसिगोन। मिलाव लांसै लांनानै माइरङा माइरं गुन्दैया जुजाया जु जाय ओंखारसिगोन ओमफ्राय जोङो बे गुन्दैखौ गुन्दैखौ अमानो थाखाय माइरंखौ जोंनि थाखाय बाहायसिगोन। आरो जुजायखौबो जों मालाबा मोसौनि थाखायबो हायो मालाबा हांसोनि थाखायबो बो बाहायो आरो मालाबा बा एसे एसे अमानि थाखायबो बाहायजायो आरोना बे बेफोरखौ होनना बुङोब्लाथ' गोदोनि दिनाव आरो बांसिन अमायाथ' ओरैनो गुन्दै गोजाबाबो जाया। बिदिनो बेनो थाखाय जोङो थास' रुनांगोन। थास' थास'खौबो। दानि दिनाव बिराद खस्थ' आरोना बारा थास' गैबांला। बेराद गोजान गोजानाव लायनानै हानांगौ जायो। आरो थास' रुबाथाय थास'आव जों माइरं होफानांगोन। ओमफाय आरो आरो थास' रुवाबाबो इदिनो लाव होजायो आरो गेसाव फान्थाव गेसाव बेफोरबायदिखौ रुयो आरोना आरो सिगांनि सिगांथ' इदिनो बेफोरबायदि रुवाबाबो इदिनो जुमाय मावोना मानसिफोरा इदिनो जुमाय सावो। सावनायखौ बेफोरनि अफ्रि जुमाय संनायनि माबाया दालाय जुमाया नांगौखिनिखौ जाबाय गखांबाय बे गखांनानै जायि बुस्थुखौ जोङो अफ्रिखौ अफ्रि होनो आरो बेखौ जोङो। अमानो होयो आरो। ओम खोनानो मोनदों अफ्रि होबाथाय अमाया बिराद मोजां आरो गिदिर गिदिर जायो होननाय खोनादों आरो।
उम फार्स्टआवथ' बिजनेस खालामग्रोनोथ' थाख बिस हाजार थ्रिस हाजारसो गारगोर नांगोन ना नोंथां?
उम आरो दान दानि दिनावथ' अमा फिसानि बेसेनाबोथ' ब्रै रोजा बा रोजा बेफोरबायदिखा।
उम पासआव थ्रिस हाजार सललिस हाजारसो गारग्रोन नांगोन ना नोंथां मा सो बिजनेसखौ आराम सालायफिननो हागोन खोमा जों उनाव।
औ। आरो बिराद मोजां मोजां फोरबो दं आरो जेरै बिराद दिनावथ' दंफांनि बेसेनाबो बिराद बारा दंफांफोरबो बिराद माबायो।
ओ ओ बिराद मोजां मोजां। फाराम दं आरोना बिजनेसफोर दङ जेरै खयलार दाउनि दङ। बयलार दाउनि दङ बिदिनो हांसो भारा बिदिनो माबा मा बिजनेस दं आरोना मा ना सा
उम आरो मान दाउ दाउ खयला दाउ लकेल दाउनि फाराम होन्ना बुङोब्ला जोङो लकेल दाउ बेखौ जोङो जेसे हायो एसे न'आव फिसिनानै जोङो बेखौ जोंथ' बिराद बे दाउफोरा बिराद बुरजा जाबाथाय बेथ' गासिबो दाउफोरानो बांसिनानो दैफ्रामजोबो नङा होनब्ला नोंथां?
ओं ओं नोंथां।
दाउवाथ' सान दैबाथाय दैबाय सानसेयाव दैसे दैसे बिराद दाउफोरा दैसे दैसे दैबानोथ'गासिबो जेनेबा थ्रिसथा स पन्सासथा गाहाम दाउआ थाखागोन दाउजोफोरा बेफोरो दैसे दैसे दैबाबोथ' सल्लिसथा गाहामा नों सानसेयाव सल्लिसथायानो जाहैखागोन बे सल्लिस थाखौ दावदैखौ जोङो बेखौ फानबाबो गोबां रां मोननो हायो आरो ना बेफोरजोंबो गोबां खामायनो हायो।
दायोफोर बिजनेस खालामनोबो खस्थ' आरोना।
बेफोर खस्थ'नि खस्थ' बिराद खस्थ'। माबायाव बाथ्राफोर फोराव दंखायो खस्थ' खस्थ'नि फिथाइयासो गोदै होननानै जाय खस्थ' मावनो हायो बेसो मोजाङै माबानो हायो आरोना। जै जाय मावनो हाया बेफोर मानसिफोरा मालायनाव बिबायना जा जानांगौ गोनां जायो बेनिखायनो मावनांगौ जा हायो
नाजानायसै ना नोंथां।
औ नाजानायनोसै मावनो।
बे मोननै बिजिरनांसिगोन।
हो?
बेफोर मोननै बिजनेसखौनो मावना थानान बेफोर मोननै बिजनेसखौनो मावना थानांसिगोन होनदां नोंथां।
औ।
जि हायो मावनोसै नोंथां।
औ नाजानोसै औ।
खरसा नांगोरसिगोन आरो बिजनेस खालामगोननोबो।
बेफोरनोसै बेफोर खामानिखौ मावनोबाबो गिबियैनो फैसा गारग्रोनांगौ। बेनि उनावसो मोनफिनगोन नङाबा फैसा गाराबा मोना बिदिनो
उम।
फैसा गारनो हाबासो मोनो फैसा गारनो हायाबा मोना आरोना।
उम उम। दुखु खस्थ' सहायनानै बिदेश मावनांसिगोन आरो।
औ आरो दाउ बयलारनि फारामाबो बिराद मोजां आरो ना। दानि दिनावथ' दाव बयलाराबो दामा बारायनायनिफ्राय बारायगासिनो दङ।
उम। दानानि मानि फैसा खरसा गारदोलाय।
फार्स्टआव बेफोरखौ मा होनोमोनलाय एसे एनै फैसाफोरखौ एसे एनै गारग्रोनांगौ आरो उनाव उनाव स' स्र' मोनो आरोना बेफोरखौ गारग्रोनो हायोबा। सोरबा सोरबा बेफोरखौ गिनानैनो मावा आरोना। फासआव फैसाया बांसिन थांगोन होननानै नाथाय उनाव बांसिनसो मोनो आरो।
उम उम दे। बिजनेसफ्रालाय मोजां आरोना नोंथां।
औ मालाय बेफोरबायदिनो गोबां मावनानै जाबोगासिनो दं
उम नास्रलाय होनो आरो बिदि अमा अमा अमानि दाउनि बिदि बे बिजनेस खौ मोजां होनो नाफोरनिखौ
औ नानियाबो मोजां बिराद मोजां आरोना नानियाबो
सब सब खामानिखौ मावनो हाबालाय मोजां गोजा आरो बिजनेसफ्रालाय
औ गासैबो खामानियानो मोजां आर ना बबेबा गाज्रि खामानि मानसिया मिथिखायो अबे मोजां अबे गाज्रि नाथाय मानसिया मालाबा इदिनो मोजां खामानिया खस्थ' नालाय बे बेखौ गिनानैनो मावा गाज्रि खामानिखौ बांसिन मावो आरो ओ उनाव बेफोरबायदिनो गाब्र'यो आरोना इनिखायनो मोजां खामानिखौ मावखानांगौ आरो
मावनो हाबानो गाज्रि मावनो हायाबानो मावनो हाबानो मोजां मावनो हायाबानो गाज्रि आरो दा नोंथां
औ
बेफोरनो थाखायो
औ
दे होमब ना नोंथां उनाव सावरायफिनसै
औ दे होमबा